खोनादोंना नोंथाङा?
अ खोनादों।
औ बिदिबा जों दिनैनि सावराय होननि बिथिं बा सोमोन्दै मानि सोमोन्दै सावरायगोन जों औ बेखौ जों एसे फोरमायना होलायनोसै नामा
औ औ नोंथां।
दावबायनायनि सोमोन्दै जों एसे सावरायनोसै आरो। दा दावबायनानै मा मोजां मोनो नोंथाङा
औ नोंथां ओ जोंथ' दा गोबां जायगा दावबायनानै बिदिनो मोजां मोजां मोनो बिदिनो ओ बुंनो थाङोब्ला जों खाथि खालानि ओनसोल एबा गोजानफोराव जोङो दावबायनानै जोबोद मोजां मोनो आरो नोंथां। ओ दा नोंथाङा मा मा जायगाफोराव दावबायनानै फैखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
नंगौ नोंथां आं दावबायनाय होनबाथ' गोबां जायगायाव दावबायदों ओ जेरै जोंनिनो ओ आसाम हादोरसानि जों आं दाब दाब गुबुन गुबुन जिल्लाफोरावहा आं दावबायहैदों आरो जेरै नोंथांनि जोंनि ओ ओ जोंनि जिल्ला खाथिनिनो थां नांजाबानानै थानाय जेरै गोबां जिल्ला दं बेफोर जिल्लायावबो थांदों आङो नोंथां। ओइ क'क्राझार जिल्ला चिरां बाक्सा। तामुलपुर जिल्ला उदालगुरि जिल्ला। धेमाजि लखिमपुर सनितपुर। डिब्रुगर तिनसुकिया बेफोरबायदि जायगाफ्राव आं बेरायहैदों आरोना नोंथां। दावबायहैदों औ आरो शिबसागरफ्राव बेराय दों जरहाटाव बेरायदों बेबायदि आरो। दा आं
ओ दा नोंथाङा बे फोर जायगाफोराव दावबायनानै मा मा नुबोखो एबा मा मा गियान मोनबोनो हाखो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
नंगौ नोंथां आं ओरै थांदों नोंथां ओ क'क्राझार जिल्लायाव थांनानै आं बावखुंग्रि हाजो गाखोहैदोंमोन। बैसागोआवहा बैसागुनि सिगां। बैसागु से थारिखनि सिगां मोसौ थुखैनाय सानखालि औ बै बाव खुंग्रि हाजो गाखोनायावहा जोबोद मोजां नांदों मानोना ओ जोंनि बर' हारि बेनि गासिबो सुबुंफ्रानो माने खाथि खालानि सुबुंफ्रा फैजोबो आरो गाखोनो। मानोना बेहाय मोनसे फोथायनाय दं जे जुदि नोंथाङा ओ बेखौ बो खेबब्रै ना ओ बोसोरब्रै जुदि बिथाङा आ फारि फारिहै जुदि गाखोयोब्ला आरो बैयाव हाजो हाजो गोजौआव थानाय मन्दिराव नोंथाङा जुदि खुलुमना फैयोब्ला नोंथांनि साननाय फोरा जाफुंसारो होननानै बेबायदि माने फोथा फोथायनाय दं आरोना बेखायनो बयबो जोंनि सुबुंफ्रा बोराय बुरै गथ' गथायफोर सेंग्रा सिख्ला गासैबो थाङो आरो गाखोनो। बेहाय गाखोहैयो बावखुंग्रि हाजोआव। थ आं बेवहाय थांनानै गाखोना फैदों जोबोद मोजां नांदों थांनानै जोंनि बर' हारिनि हा हारिमु आरो ओ जोंनि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनायबो जायो बे आरो हानजा हानजा सुबुंफोरा थाङो आरो मानसिफोरा हानजा हानजा जानानै एरै मोनसे हानजायाव बिथांमोनहा खाम सिफुं जथा लाना थाङो मोसा मोसाहै मोजां रंजानानै बैनो बेयावनो जानाय लोंनाय मोनखायो ओ बेबायदि लोंनानै जा नानै गोबां फुरतियै खुसियै माने रंजानानै मानसिफ्रा गाखोयो आरो बे हाजोआव बेबायदि आरोना आरो बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लायाव थानाय ओ धिर बिलो होननाय बुङो। ओ बेयावबो आं बेरायहैदों बेफोरबायदिखौ नायना फैदों। आरो बिनि उनाव जाहैबाय चिरां जिल्लायावहा आं ओरै आ बेबायदिनो ओ ओरै बेंटल गेट माबा माबि बेफोर जायगाफोरखौ बेरायबोदों आरो। भुटान रायजो थांदों ओरै बेंटल जानानै ओरै। औ भुटानाव भुटान हादोरनि बे गेलेफु होननाय नोगोराव आं बेरायना फैदों। बेहाय बे दिनदां जानाय दालां। बेखौ जायखौ जों इंराजियाव हेंगिं ब्रिदज होनना बुङो ना। बे जायगायावखौ जों गाखोना फैदों आरोना बेफोर जायगायावहा औ आरो। बेबायदिनो नोंथां आङो बाक्सा जिल्लायावहा ओ बै गोदोनि बे बिथिंबो भुटान थांनाय लामा दं मानास। हाग्राबो नायहैदों आङो मानास हाग्रामा। औ बेहायबो गोबां जिब जुनार नबोदों जों ओ मोसा गोसोम नुबोदों आरो ना आङो।
औ औ नंगौ।
बुंगोन आरोना बे मोसा गोसोमखौ। औ ओरैनोथ रावबो नुवनो नाथाय जों नुबोदों आरो जों जिब जिबआवहाय थांनायावहा जिबगारिजों औ जोबोद मोजां नांदों नुनानै ओ गावनि मेगनजों नुबाय बा जोबोर मोजां बेबायदि गावनि जिउआवहा बेबायदि नुबोनाया जोबोद बाख्नायथावना आंनि था- खाय मानोना बेफोरबायदि जिबखौ गासैबो नुनो मोना नङा होमबा औ जायफोरखौ नुदों आरो जोङो आं बेखौनो मोजां नांदों आरो माबानानै आं बेयाव थाङामोनबाथ नुनाय नङामोन बेबायदिनो दावबायनानै ओ मोजां मोजां जायगा नुयो बा जिब जुनारफोर नुनानै नोंथांनि ओ गियानफ्राबो बाङो आरोना मोनसे मोनथिनो मोननाय जोबोद खोथा मोनथिनो मोननाय जायो आरो दावबायनायावहा नंगौ नोंथां औ नोंथाङा मा मा दावबायखो मा मा जायगायाव एसे फोरमायना होदो बिदिब्ला
औ नोंथां ओ आंथ दा गोबाङै दावबायनाय जायाखै जोंनि खाथि खालानि ओ-ओनसोलावनो दावबायनानै मोजां मोनो आरो बिदिनो थाङोबा जेरैहाय जोंनि खाथियावनो थानाय सुकि दारगाव बिनो मानास आरो ओ बे बगामाथि बेफोरावनो दावबायहैबाय आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
बिदिनो जोंनि खाथि खालानि ओनसोलावनो हाजो हाला बिदिनो दं नालाय बेफोरावनो थांनानै जोबोद गोजोननाय मोनो आरो लोगोफोरजों थां नो मोनबा जोबोद गोजोन्नाय मोनो आरो नोंथां ओ नोंथाङाहाय नोंथाङा दा सोरजोंबा बांसिं दावबायनानै मोजां मोनो जेरैहाय लोगो एबा नखरनि मानसिफोरजों
नंगौ नंगौ नोंथां आं जेसेबां दावबायदों नोंथां लोगोफोर- फोरजों दावबायदों आं बे लोगोफोरजों दावबायबा मोजांसिन नाङो आरो गासैबो जों जि गोसो बायदि जों बे जायगाफ्राव बेरायहैनो हायो आरोना औ बेबायदिनो आङो जोंनि आसामनि ओ जोंनि जायगा हमना ला ओरै ओ जों बे साहा बागानफोर दङ मेर्ला गोबां साहा बागान दं बे साहा बागानफ्रावबो थांदों मोजां नाङो
औ
बेरायनानै जों मानोना जोंनि आसामानो बांसिन साहा बागान दं खोमा गासै जोंनि भारत हादराव औ बेबायदि आरो ओमफ्राय आङो ओरै नोंथां माबाजोंबो ओ शिबसागर जिल्लायाव थानाय बे आहम राजा राजाफोरनि बायखोन्दा नेरसोनफोर बेयावबो बेरायना फैदों औ जेरै रं रं घर दङ कारें घर दङ टलातल घर आरो मयदाम ध बुङोना बे ओ आहम राजा बा बिथांमोननि बिमा बिफाखौ फबनाय ाम फबनाय जायाखौ माम होनना बुङो औ बे मामा थ वल्ड हेरिटेज साइट इयउनेस्क वल्ड हेरिटेज साइटबो जाबाय हारिमु बिफानावहा कालसारेल बिफानाव आरो औ जोंनि आसामाव थायो इउनेस्क वर्ल्ड हेड देस साइद होनना बुङोब्ला जोंहा मोनथाम दं मोननैया जाबाय मिथिंगायाव ने रेलेवहा नेचाराव मोननैया मोननैया जाबाय बेनो मानास नेसनेल पार्क आरो मोनसेया जाबाय काजिरङा नेसनेल पार्क आरो ओमफ्राय बि उनावहा कालसार कालसारेल बिथिङावहा जोंहा बे मयदामा दं सररायदेवनि मैदाम औ बेयो आरो नोंथां
औ नोंथाङा दाथ' गोबां जायगा गिदिंनानै एबा दावबायनानै फैबाय नोंथां ओ बिजों लोगोसे नोंथाङा मा मा जेनबा गियानफोर मोननो हाखो एबा नुबोनो हाखो बिसोरनि थासारि फोरखौ नोंथाङा एसो बुंनो हागोन ना नोंथां?
नंगौ नोंथां आङो बेखौनो फोरमायनोसै आं जेरै ओ मयदामाव थांदोंमोन आं खनसे ओह बेबायदिनो बे मयदामा जाबाय सरायदेवाव दङ बे ओम सराइदेव जिलायाव आरोना, बेयो जाबाय नां नागालेण्ड रायजोनि खाथि नांजाबनाय जायो बरडार एरिया आरो। सिमा हादोरसायारि सिमा जायो आरो। ओमफ्राय बेहाय गोबां रोखोमनि मयदाम दं जोबोद बुरजा दङ'।
औ।
बहुद दं आरो बियो हा सिङाव फबजाना दंमोन मालाबा हाग्रा बंग्रा जाजोबना दंमोन। बेखौ ओ मोननैसोखौल' मानसिफ्रा नुदोंमोन आरोना ओमफ्राय खिन्थु गोबांथार दं आरो बिराद गिदिर जायगा आर ना, दंमोन बुरजाथार बेखौ जों ओ थांनाय समावहा बेखौ गोदानै नायागिरबाय थादोंमोन आरोना रिसार्च सोलिबाय थादोंमोन, ओमफ्राय खामानि सोलिबाय हाग मोन आमफ्राय मोजां साफा खालामजोबनानै मोनबाय थादोंमोन आरो गिदिर गिदिर मयदामफोर। जेरै आहम राजाफोरखौ फबनाय जायो गोहोग्रा राजासिन जाय गोहोग्रा राजा जाय बांसिनै ओ सम बांसिन सम बिथाङा राज खुंदों बिथांमोननि गोहो गोहोगोरा राजाफोरनि मयदामफ्रा गिदिर गिदिर जायो आरोना बांसिन। हबानिया मोनथियो आरो बेबायदि अ बिथां राजाया गोहोगोरामोन होननानै बिदि आरोना। बेफोर बो गियानखौ मोननो हादों आरो आं बेफोरखौ खोथाखौ मोनथिदों बैहाय नायनानै। थांनानै आरो बेहाय मैदाम सिङावनो मानसिखौ थैबाबानिया फबनाय जायोमोन आरो । ओमफ्राय बेजों लोगोसे से‌ ओ बेहाय ओ पाक्कानि इथानि बेबायदि धालायोमोन आरोना। इथानि धालायनानै ओमफ्राय ओ‌ गोजौहा हा जाबना होयोमोन आरोना बेबायदिनो आरो मैदामा। गिदिर गिदिरथार बेबो जेरै बे इजिप्तनि राजाफोरखौ बा सोरबा नबेल मानसि बा मन्त्रिफोरखौ फबबा पिरामिद बानायोमोन नालाय। बेबायदिनो आरोना बिथांमोननियाबो बेबायदि बानायोमोन आरो प्रबनिया बेबायदि आं बेफोर जायगायाव बोव थांनानै मोजां नांदों आरो ओ‌ गियान नुदों बा खोनादों बा मोनथिनो मोनबाय आरो बेबायदिनो नोंथाङा जुदि गोबां जायगा बेरायोब्ला बा दाब दाब जायगा बेरायोब्ला बै जायगानि ओ मिथिंगायारि महर जों लोगोसे बै जायगानि मानसिफोरनि सुबुंफोरनि नेमखान थि समाजनि नेमखान्थि आखुथाइफोर बा आलासि सोंनाय बिथिंखौनो हो न गासैबो खोथाखौ नोंथाङा हमदांना फैनो हायो आरो ना। नोंथां आरो नोंथाङा दावबायहैबा मोनथियो ओ‌ हान्था मेलानि राहाफ्रा माब्रै जायो बेफोर खौ हमनो हायो बोरै थांबा बबेजों
औ ओ बिदिब्ला नोंथांनिफ्राय ओ गोबां दावबायनायनि बाथ्राफोर खोनानानै एबा मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथां। ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो गोबां जाहोलांबाय
नोंगौ नोंथां।
औ आसा खालामो नोंथांदों बिदिनो ओ फिन बिदिनो सावरायफिननो मोनगोन होननानै।
नंगौ नोंथां दे औ औ औ। बिदिबा गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दे बेदिबालाय।